अ औ खोनादों
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां थां
आं नोंनाव थारमाने ओ बैसागोनि बागैसो एसे सोंसै दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा बैसागुआ माबोरै मा एसे फोरमायना होदो हागोन ना
औ एसे औ औ जोंनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ बैसाग गुखौ जोङो होनोब्ला काति मागो ओमफ्राय बैसागु जोङो बैसागुआव फार्स्टआवनो आङो नोंथांनो फोरमानिसै बैसागु बैसागु होनोब्ला जोङो दमासि खालि मोसौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों औ औ उम
औ जोङो ओ दमासि दमासि खालिहाय जोङो ओ मोखौनि बैसागु होननाय बुंनाय जायो न
औ औ थारमाने बे सैथ्र दानि लास्त खालि ना
औ औ दमासि खालि ओ बेखौ ओ जोङो मोसौनि जा मोसौखौ जोङो थु खैयो ओ मोसौखौ मा गोदान दिरुंदो खायो बा खा गोदानदो ओमफ्राय मोसौ खौ थु खैनानै औ जोङो जा ओ मुवा फोर बाहायनो गोनां जा जायो बेयो जाबाय पानि लाव फान थाव दैगोलथि पात बेफोरखौ होननानै बुनानै जोङो थु खैयो आरो
उम्म बेखौ माला गान माला बानना गानहोयो दा
अ मालाबो गान हो जायो बिदिनो जोङो बि खालि बोसोरसेयाव खांस बिदिनो थुखिनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखालिनो ह हगारना होनानै एसे थाबाय ग्लांनो होननाय जायो बिदिनो थुखियो आरो बेनि ओ उन खालिहाय से थारिख बेखौ मानसि सिनि बैसागु होननाय बुंनाय जायो ओ मानसिनि बैसागुआवबो थिग बिदिनो जोंङो ओ द्रेस गोदान गानो गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै जोंङो अ जोंनि गामिनि जा गोदोर मानसि बिसोरनि फ्राय जोंङो
औ
ओ उन्दैफोरखौ अनो आरो ना बिदिनो खात दिनसिम जोंहा बैसागुखौ बेनि बेनि एक तारिख खालिथ न'खराव फुजाबो होयो। सोरबा सोरबि बेदिनो आरो बे दुइ थारिख खालिनिफ्राय जोंङो खात दिनसिम मोसानाय हाबाफारिखौ लायो आरो गामि गामि मोसायो जोङो धल सिफुं खाम लानानै जोङो गामि गामि मोसानो थांनाय जायो। ओ बिदिनो खाददिन सिम आरो मोसाखांनानै जों खाना जायो। बिदिनो दानियाथ अ धल सिफुंदोबो मो सायो आरो दानिया ह बक्स दाम ग्रा दोमग्रा बेफोरजोंबो मोसानाय नुनो मोनो आरो दानि जुगावहाय अ नोंथांमोननि सोलाबो बिदि दिनो ओ‌ सागुनि बागै ओ नोंथा थाङा जि नुदों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन औ। जोंनाबो जोंनाबो इद दिनो एखे जों जोंनि ओनसोलाव जोंनाबो बिदि फार्स्ट सैथ्र दाननि फार्स्ट जेनेबा सैथ्र दाननि जोबथा खालाराव मोसौ थुखैयो आरो जोंनाबो उम बिदिनो जोङो। उम सेंग्राफोरा जेनेबा सेंग्राफोर एबा बोरायफोर इदिनो जायबाबो जेनेबा जोङो जमा जमा थांनानै बे माबाखौ लायग्रोयो फार्स्टआव। बे दिलिलिथि ओमफ्राय बै मा माबि मुवा बेसाद। नांगौ जायोना थुखैनो। बेखौ लाय थारमाने लायनानै जेराव दं बेयाव लायसिगोन लायनानै जों बेखौ हाफ्लेनानै माला बानायो थारमाने माला बानायनानै मोसौनो गानहोयो ओमफ्राय बै हा औ बेनि उनाव बे हांगार खिथुआव औ गोसोम गोसोम थायोना। बेखौ था थाव गुबैजों मिस खालामो हखनानै बे थांगारखौ ओमफ्राय बेखौ मोसौनाव फोनना होयो ओमफ्राय औ फोथा होयो औ ओमफ्राय बिनिखौ बेखौ गानहोनानै थुखैयो थुखैनानै खहैयो थार माने जेनबा आगारोबो दा ओफ्राय दाना बिदि आगारलाबायबा हाया नालाय दाना ओमफ्राय फिसा फिसाफोरखौ आग्राबाय ओमफ्राय बिमा एसे खारथिंलायबायग्राफोर थाबाथाय दोना दोनो थारमान दाना रागालाबायनोबो हाया नालाय
फालियो जेनेबा बोसोरसेयाव खनसे मोखर जाथों जेबो बेमार आजार जे जायालासेनो मोजाङै थांना थांनो हायो बेनि थाखाय फालि बे बिदि थुखैनाय जायो आरो बोसोराव औ
बिनि नेक्स्ट खालि माबा जासिगोन एक थारिख खालि जोंना गामियाव जोंना ब्रह्म नालाय जोंना आहुथि औ थारमाने फार्स्टआव
औ औ औ
आवथि सावखांनानै जोंना गामिनि बे गथ गथफोरखौ
औ
खेला गेले होयो थारमाने
औ
बायदिसिना खेला गेलेहोयो जेनेबा फुखि सरनाय खारनाय बादायलायनाय ओमफ्राय दि आथिं थोंथाम थायो माबा माबि दिनो हिनजावफोरदि आइजोफोरनि खारनाय ओमफ्राय माबाफोरनि सेंग्राफोरनि खारनाय आइजोफोरनि खारनाय उन्दै उन्दै गथफोर खारनाय बेफोरबायदि जायो नोंथांमोनखबो जायो दा बिदि खेलाया
औ जायो बिदिया जोंनिथिंबो जायो जोंथिंलाय बैसागु बिदि जाया जोंनियावहाय मागोआव जायो मागोनि बुंनो थांनोबा जों ङो मागोआवबो बिदिनो जोङो फिथा सावराय जायो ना बेदर जायो नोंगौ ना?
उम। ओमफ्राय जोंनाबो बिदिनो ओमफ्राय बे खेला जोबखांनानै मोनसे हेल' हेल' ओमफ्राय जोंनाबो बिदिनो औ जोंनाबो बिदिनो खेला जोबखांबाथाय गामियाव मोनसे फाक खनजायो फांस अ।
औ औ।
औ फांसन जायो ओमफ्राय बे फांसनाव बे खेला गेलेग्राफोरनो फ्राइस बान्था होयो ओमफ्राय बायदिसिना मोसानाय दामनाय देनाय बादायलायनायबो जायो ओमफ्राय बिदिनो फांसना जो-जोबो जोबखांनानै मागियो जोंनाबो नोंसिनि बायदिनो जोंनाबो मागियो नाव खर न'खर उम दल दल लाबाय खाम लाबाय हारमनियाम लाबाय दिनो सिफुं जथा माबा लानानै मागियो आरो जोंनाबो ओमफ्राय मागि खांनानै लास्टथाराव खा जमायैनो खाना जायो आरो
औ औ रंजानानै बाजानानै गासिबो खाना जानोसै आरो न' बोथिसे मोखां नायलायलाय बिदिनो
थ रायजोनो जायो ओमफ्राय बिनि उनाव उनाव सेंग्रा सिख ख्लाफ्रा एक्सट्रा जावो आरो जोंना। उम। नोंस
बिदिनो जोङो बैसागु नुब्ला आरो मागोखौबो मागो मागो बैसागुबो बुंजायो आरो न मागोआवबो जों थि बिदिनो फिथा सावराय जायो ओ ना, बेदर मागोनि एक तारिक खालिहाय जोङो बिदिनो ओ गोदोरखौ खुलुम मो उन्दै खौ अनो बिदिनो बेखौ मागो बैसागोआवल' जे जोङो गोदोरखौ खुलुमनांगौ मान होनांगौ उन्दैखौ अननांगौ। बिदि नङा जों बेखौ सानफ्रोमबो खालामनांगौ नङा होनबा औ जोङो बेखौ सान बो लाखिनांगौ मा मानो होनोब्ला मागोआवल थेवबो जों मागोआव फि फिथा खावो ज फिथाफोरानो जाबाय जे थावनि फिथा एन फिथा फिसा हासुं दा अ खलासा बे फिथा बेफोरखौ जों जानाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो खाथि खानलानि मानसिफोरखौ लिंनानै साह लोंहोनाय जायो। आरो जोङो बेखालिनो मागोआवहाय जोङो न दमासि खालिनोहाय भेलागुरबो खावो नों ओ भेलागुर सायो जोङो बेयावहाय फिथा होयो बिदिनो जों दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो एकदम फुंआवनो उथिनानै जों बेखौ खावनायखौ अरसा अरसायैनो थाङो आरो ना गोजांनाय बोथोर जायो नालाय बेनि उन बेनि उनखालिनिफ्राय जोङो खाना जायो ओमफ्राय गामियावहाय सा खेला जायो बेफोरफोरखौ खौ जों गेलेयो ओमफ्राय बे खाना जानावबो जोङो ना बेदर गासैखौबो जायो जोङो। ओ मागोनि खानसे खानै खान थामावलासि जोङो बिदिनो जानाय लोंनायानो सोलिबाय थायो न?
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ जायो औ औ। खेलाया मान फोरा
औ औ औ उम उम।
मागोआवथ' मिथिखायो होननो बुं नङा नों नों थाङो न बेरायनो थाङो जोङो गोजान गोज जान जायगायाव।
अ पिकनिक स्पटफोराव औ पिकनिक स्पटफोराव औ।
औ बिदिनो पिकनिक जानो थाङो जोङो मागोआवहाय बिदिनो अह।
नोंसिनि खाथियाव औ खोनाबाय नोंसिनि खाथियाव बिदि बेरायनो थांनाय पिकनिक स्पटफोर दं दा?
अ दोङो जोंनि खाथियावनो थानाय बे सक खि आ दारागाव ओम। बगा माथ दिरिफोरा जोंनि साखाथियावनो थानाय प्लेस आरो औ।
फुदुंदा मानास औ।
बिदिनो जोङो बेरायनोबो थाङो बेयाव मा आव आरो मोनसे ओ दोङो जे जोंनिया काति बिहु काति बैसागु न? बेयो काति बैसाख खौहाय जोङो ओ माइयाव ओ साथि होयो साथि सावो ओमफ्राय जा थाय बे साथिखौ बेनि थाखाय सावो जाहाथे जो माइआ जोंनिया मोजां जायो एम्फौ एनलाया जाया जोङो माइखौ माइरं मोनजागोन नालाय जोङो ओम मोजां जाथों होननानै बेखौ ओ गसाइनि सिगाङाव आर'ज गाबो आरो।
आर'ज गाबोमोन एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा होनाय ओम ओम।
सावबाहाय जोङो बिदिनो थालिर दनायाव जोङो सा थिखो होयो गाजि बुट थालिर बिदिनो मोना जाहां-जाहांबा जोङो गासिबो होयो गावबा गाव दुब्लियाव जो गावबा गाव माइ फोथाराव हैनाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
उम जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो उम। खाथि गासा दं औ उम जोंनाबो बिदिनो काति गासायाव फोथाराव जेवारि सावहैयो माइ गेजेर गेजेर हेलौ
औ
हेलौ हेलौ औ जोंनिथिंबो बिदिनो। जेवारि सावो माइ मोजां जानायनि थाखाय ओम
औ औ
बिदिनो ओं आंबो सावहैफेरदों नालाय नुयो आरो। आंबो थांफेरबाय सावहैनो उम एकदमबारे दुब्लिफोथारा जोंनायजों आलाबाथि जोंनायजों समायना जाव-जालाय लायो आरो।
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ औ औ नोंथांजों नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां दोनथ'निसै नामा?
दे जागोन दे औ दे बिदिब्ला होमबालाय औ औ।
औ।